हेल'।
औ नोंथांङा फ्रि दंङ ना?
औ औ फ्रियैनो दंङ दे।
अ ओं दा फ्रि दंङब्ला नों आंङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन।
अ औ।
औ औ बिदिब्ला जोंङो दायो। आइजोफोरा मा मा खामानि मावनानै रां आरजिनो बा बेफार फालांगि खालामना रां आरजिनो हायो बेनि सायाव जों सावरायनिसै नामा?
औ सावरायजागोन दे
होनोब्ला आं आंनिफ्रायनो जागायनोसै ना?
दे जागायदो।
ओ आइजो खामानि मावनानै बा बेफार फालांगि खालामनानै नै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समावबो माने एसेबां मावनायखौ नुवाब्लाबो एफा एनैखौ मावनायखौ नुनो मोनो ओरैबायदि गोदोनि समावथ' बांसिनानो हाजिरा मावा माने मावलाय मावबाबो माने फानला बा सावरि बादारि जालायोमोन बै समाव माने आइजोफोरा ओ न' न' बा ज' ज'यैनो खामानि मावनायखौ नुनो मोनोमोन माने हेफाजाब होलायोमोन आरो आथिखालनि बायदि जोंङो बा रां-रांखावरि लानानै बेबायदि मावनायखौ एसे खम नुनो मोनो मोन जेरैबायदि गोदोनि समाव ओ माइ गायनायानो होन जि दानायानो होन बा सोरनिबा न' खराव न' लिरनाय बेफोर खामानिफोराव आइजोफोरा जयैनो हेफाजाब होलायना मावलायोमोन सोरहाबा माने माइ गायोब्ला जयैनो सावरि बादालि जालायो आरो बेबायदिनो गोदोथ' हानिनोसो न' बांसिनानो हानिसोमोना न'आ बे न' लिरनाय बेरा लिरनाय बेफोरावबो गासैबो माने हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि आइजोफोरा जेरै दानाय लुनाय
दानाय लुनायाव आखा फाखामोन गावसोरनो माने दानानै गानोमोन
बेयाव माने हेफाजाब होलायोमोन आरो माने खुन्दुं सोंनाय बा थुननाय बेफोराव हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनोमोन
औ।
आरो बांसिनै आइजोफोरा बर' आइजोफोराथ' अमा फिसिनाय आरो जौ सावनायजोंनो माने ओ रां आरजियोमोन बांसिनै गोदोनि समाव नाथाय दायोथ' गोबां खामानि मावनायखौ नु नुनो मानो माने हौवाफोरा जाय खामानिखौ मावनो हायो बेफोरखौ आइजोफोराबो मावनानै बा एह हौवाफोरनिख्रुइबो बांसिन रां खामायनो हानाय बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै बेदि बे गोदोनि समाव जि दानायखौ दायो दानानै फाननाय उइभिंफोराव दाहैनाय बेफोरखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो ओ अमा दाउ हांसो फिसिनाय बेफोरथ' थाखायो आनो आरो ओ आरो आथिखालाव माइ गायनायखौबो आज ओ खामला गायनाय बे बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो हाथाय बाजार मैगं थाइगं फानहैनाय आथिखालथ' बांसिनै दखना दकान जि दकान होननायखौ नुनो मोनसै ओ बेफोरबायदि आ मावनायनि अ आरो जेनेकुवा माने गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो माने आइजोफोरा कम्पानिफोराव खामानि मावहैना नाय खामानि मावना माने नखरनि आंखालखौ सुफुंनायखौ नुनो मोनो
औ
आरो बांसिन आयजोखोथ' ओ जेनेबा जोंनिथिं नुनो मोनो आरो हौवा मिस्ट्रिफोरजोंबो जगालि मावफानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो जि सिलायनाय न'आवनो किसुमाना आरो स सक फोर राव दकान होनाय जिनि जि सिलायनायनि बेफोरखौबो नुनो मोनो माने फारसेनिफ्रायनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो फ्राय आरो बेबायदिनो ओ दकानफोर होनायखौबो नुनो मोनो गय दकान इनिफ्राय आरो बायदिसिना देलायग्रा आइजोफोरा माने दखान होनायखौ नुनो मोनो आरो फिथा साहा दखान कान फाननाय बेफोरखौबो नुयो आरो दायोथ' ओ पार्लार खुलिनाय बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोनदों बेफोरनि गेजेराव नो गोबां रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो आरो औ नोंथाङा दायो बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नामा औ - औ ओह जोंनाथ' आथिखालाव आइजो माहारियाबो जोङो बुंनो थाङोब्ला आरो ओ गोदोनिफ्राय दायो गोबां सोलायबोबाय समावथ जोंहा बेदि आइजो माहारिफोरखौ जेबो माने फ्रिदम होआ बेफोरबायदिमोन ना न'आवनो थानांगौ न'आवनो खामानि मावनांगौ गौ संनांगौ जानांगौ थानांगौ बिदिलमोन आरो नाथाय आथिखालावथ गोबां अ दानि आइजोफ्रा बिदि नंलाखौनो होननानै बुंनांगोन आरो गोबां आइजो दानो गावनि औ -औ- औ गावनि आयथिंआव गसंनो हाबा बाय माने गाव जेखौ गोसो माने गाव जेराव इन्टारेस दङ बे खामानिखौनो मावनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो
औ - औ
जिहेथु ओ खायसेया लेखा फरायाव गोबां गोसो होयो आरोखि गेलनि आइजोफोरा फरायनाय लिरनाय बिथिङावबो औ ओमफ्राय खायसेया फरायनायनि लिरनायनि बिथिङाव माने बयनिबो साननाय सानस्रिफ्रा आलदा आलदा जायोनालाय खायसेया फरायनाय लिरनाय बिथिंआव ओ इथिं थाङाब्ला माने गुबुन मोनसे माने गावनो लामा नागिरनानै नानैबो ओ माने रां खामायनाय नखर सालाययनो हानाय आथिखालाव जों माहारिया माने हौवाफोरबायायदि बिमा- बिफाखौबो फिसिनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो औ बिदिनो जोङो नुनो मोनो आथिखालाव गोदान मुगायाव जेरै आइजोफोरा पार्लारफोर होनानैबो रां खामाय ना आथिखालाव आरो सिलाय मेसिन बायदिसिना बिदि सुनाय गाव गिबियाव सोलोंग्रोना लासिगोन सोलोंखांनायनि उनाव गुबुनखौबो फोरोंनो हाबाय आरो गुबुनखौ फोरोंनायजों लोगोसे लोगोसे ओ नोङो जुदि गावनिनो दखान बानायनानै लादोंबा नों गुबुननोबो खामानि होनो हाबावनाय माने ओरैबायदि जानानै था फैबाय आरो आथिखालाव आथिखालाव माने हमनानै ला गंसे पार्लारफ्रावनो आथिखालाव साथाम, साब्रै बिदि मानसि थायो। अब्ला ओ गावबो गावहाबो माने प्रफिट जाबाय नों गुबुननो माने माबा मोनसे होनो हाबाय बेफोरबायदि आरो। गोबां मा होनगोन बेखौ रां खामायनायनि बिथिङाव आइजोफोराबो- गोबां गावबा गावनि माने खर' मेलेम बाहायनानै जेनेबा खामानि मावो आरो हौवाफोरजों माने समान समानै खामानि बेफोर मावो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो जोङो आथिखालाव नै गुवाहाटि बायदि जायगायावनो नायोब्ला माखासे नुनो मोनो आइजोफोरखौ नोङो बै फुटपाटफोरावबोा दखानफोर होनानै बेफोरावबो माने रां खामायनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो गोबां आइजोफ्रानो बेयाव गुवाहाटिीयाव थाफैनानैबो ओ माने रां खामायो माने खायसेया सानो आरो गुवाहाटियाव थाहैदों ओरैनो बेरायदों मादों उदां उदां थादों बेफोरबायदि नाथाय माने गासिबो बिदि नंजोबा आरो जोङो एसे आइजोफोरखौ माने गोबां खस्थ' खालामनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो आरो जोङो दा बिदिनो लामा लामा बबेबा माहोनो बेरायग्रा जायगा थानाय माबा खाथि खालायाव थाङोब्ला गोबां बर' लाइमोनफोरखौबो माने बिदि खामानि मावनाय दखान होनाय म ानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां खस्थ' खालामो। बेजों लोगोसेनो ओ गामियाव थानानैबो ओ माने जोंहा आइजोफ्रा दाउ अमा फिसिनाय जि दानानै फाननाय बेफोरबायदि गोबां आथिखालाव जोङो नुनो मोनो आरो जि दानाया बै गेजेर ससेयाव जोंहा एसे गोमालांबायमोन ओमफ्राय नाथाय दायो बिदि लकेल दानाय जिफ्रा गोबां दाम जायोना दानायावबो खस्थ' आरो फाननायावबो माने दामा मोजांखौनो मोनो बिनिखायनो आथिखालाव गोबां मानसिफ्रानो माने जि दानायखौबो गोसो होफिनदों आरो न'खरफ्राव जा एसे एनै हायो बेखौनो माने- दानाय दानानै फाननाय बा गांसे गांनै खरस जानो हमनानै ला नोङो गांसे जियावनो थिन हाजार बा साराय थिन हाजार बेफोरबायदि मोनोबा बेथ' खरसजानो थोयो नालाय सानसे साननै बा सप्तासेनि थाखाय फोरबायदि ओंखायनो बेफोरबायदि जि दानायफोरखौबो आथिखालाव गोसो होफिननायखौ जोङो नुनो मोन दों आरो
उम उम
बेनिफ्राय जोंहा दाउ अमा फिसिनायाथ' थाखाबायानो जोंनि बर' न'खरफ्राव साफ्रोम आइजोफोरानो माने न'खरफ्राव बिदि दाउ अमा फिसिनायखौथ' जोङो ओ नुनोनो मो मोनखायो बेजों लोगोसे हांसोफोरबो फियो । आरो आथिखालावथ' बे न'आव फिसिनाय दाउफोरनि अनगायैबो आइजोफोरखौबो माने बयलार बायदिसिना फार्म खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो । औ आरो अमाफोरनि फार्मखौबो माने आइजोफ्राबो मावो हौवाफोरनि अनगायैबो ।
औ ।
औ बिदिनो गोबां खामानि दामानि हमनानै ला बिजनेसनि बिथिङावनो होन बा जिखुनु जाया खामानि बिथ थिङाव होन आइजोफ्रा माने रां खामायनायनि बिथिङावबो गोबां जौगाबाय होननानै बुंनांगोन आरो जोङो ।
औ औ नंगौ औ ।
फ्राबो सोलायजोबबायना बयनाबो औ औ औ
माने सोलोंथाइ सोलोंथाइनि फारसेथिं नायोब्ला बांसिनै आथि
आबा औ हारसिङै आथिखालाव औ हौवाफोरनिख्रुइ आइजोफोरखौ बांसिनै दावगा
बेखौ नुनो मोनो आरो माने बांसिन सोलोंथा थायलानो नाजानाय बा नागिरनाय हास्थायनाय आरो जा साख्रि मावनायनि हाबिलास बेफोरखौ माने आइ जोफोरखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो बेबायदिनो साख्रिखौबो गा माने खस्थ' खालामनायफोरा मोनो आरो ।
औ । दं आरो बिदिनो गोबां। हो बिदिब्ला नोंथांजोंना समाब जाबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां औ । दे बिदिब्ला।
औ औ दे । गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो । दे औ औ ।